हेलौ हेल' हेल' हेल'
औ खोनादो ना नोंथाङा?
अ औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
अ आं दंथ'यो ओरैनो नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो बैसागो आयदानिसा बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला गिबियाव आङो बे बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा?
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ ओ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगोन जेरैहाय जों बैसागोखौ बैसागो फोरबोखौ माने गासैबो बर'फ्रानो फालियो गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
अ थिग बेबादिनो बैसाग जोंनि थाखाय जोबोद माने बर'फोरनि रंजाथाव फोरबो आरो। अ बैसागु खौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो। बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोसौ बैसागु गिबियाव फालिग्रोनाय जायो आरो। जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव जोङो बे मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो बेहाय जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो। बेयाव जोङो गोबां रो रोखोमनि फिथाइ सामथाइ लानाय जायो आरो जेरैहाय फान्थाव दिग्लिलिथि पायनालाव थाराय बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बेनि सानसे आगोलावहाय जोङो नायागिरनानै एबा बुथुमग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो जाय दिन जाय दिनखालिहाय मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि जों माने फुङावनो दुगैसां लोबस्राङै बे फिथाइ सामथफोरखौ मोजाङै सु सुनानै आइजेंआव हानानै लानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओ जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय जोङो बेखौ मालाबो सुनानै गान ओ अबेबा न'नि दरखं बेफोरबादि उखुमफोराव थेबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ ओ फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा दैसा नालाफोराव जों थुखैहैनाय जायो। ओ बिहाय जोङो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे बर'फ्रा खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय जोङो लाव जा फान्थाव जा बेखौथ' नोंथाङा मिथि
औ मिथिगौ नोंथां औ।
ओ बेखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथाइ आरो दासिमहालागै माने जों बेखौ सोलिबोगासिनो दङ आरो।
औ नंगौ
जोङो ओ मोसौखौ थुखैखांनानै, जोङो मोसौखौ गोदानै ओ माने बे दिननि थाखाय जोङो ओम जेन ओ बे मोसौनाव सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोंनि दिग्लिलिटिजोंबो बुनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ, खौ फोथ फनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो बे दिनखालि माने मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारसारना होनाय जायो आरो
औ
आरोहाय जोङो मानसिनि बैसागु जोंहा मानसिनि बैसागुआव जोङो हाप्तासे एबा सान स्नि लानाय जायो आरो
औ
बे दिनफोराव जोङो जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माने बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो गासैबो माने ज' जालायनानै रायजो राजा गासैखौबो जोङो माने जोंनिख्रुइ गेदेरसिनखौ जोङो मान बावो बो एबा बोर लायो आरो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो अननाय बि बेफोरबायदि बावनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माने बे बैसागो दिनाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ मैगं थाइगं गोखा गोखै बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जानाय जायो, आरो जेरै सेजौसे मैगं थाइगं खौ
औ नोंगौ
माने बेफोरखौ जायोब्ला जेन जोंनि देहाफोराव ओ बेमार आजारा जेन सोमजिया साबफादेरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबाद दे मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो नामा नोंथां?
औ नंगौ जानाय जायो जोंनावबो बेबादि, औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि, ओ बैसागोनि जो औ बैसागोनि से खालार जेब्ला, जोंहा मोसौ थुखैनायनि अखानायै ओ जोंनि नैथिंजायथ' ओ बैसाग गोरोआव मोसौखौ, बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगाङाव थुखैनाय जायो दा बेनि, ओ नेक्स्ट आरो से खालारखा खालि जोंहा बेबायदिनो मेगं थाइगं बायदि ओ गोखा गोदै बेफोर बायदिसिना मेग मेगंखौ जों खांथिङो जेरैहाय जोंहा, फुंखा आरो थालिर फस ला आरो दिं थिया आरो बे बादिनो खेरा दाखिनि आरो बेबायदिनो ओ बेसर दाबा होनना बुङो जोङो बे बेसर दाबाखौ औ बुंनाय जायो। बेनिफ्राय ओ गोबां बेबादिनि मेगंनि मुं दङ जायखौ जों बा आं मिथिस'वा थेवबो जों बेख खौ खांथिंनानै बे से खालाराव औ जानाय जायो। जोंहा बेयाव आरो थाबावो जों जेरै बेबो बर'निनो मोनसे फेभरेट बेदरबो होनना बुंजायो जायखौ जों अमा होनना बुङो बे अमा बेदरजोंनो जों बेखौ ओ बे से खालार खालि ओ मोजाङै माने ज जालायनानै जानायखौ नुयो आरो। औ दा बेनि औ बेनि अखानायैहायनिफ्राय जोङो नैबे जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि फालिनाय जायो बैसागोखौ जिथु जोंनि नै बर' बर'नि गाननाय जोमनाय बायदि दामनाय देनाय बे गासै खौबो जों माने दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो ओ बर'नि गामि गामि ओंखारनानै लैहोर लैहोर मोसायो आरो बेबादिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बेखौबो लायो लाफानानै जोंङो। ओ बर'नि समायना मोनसे गाननायखौ जोमनायखौ दिन्थिफुंनानै ओ मागिनाय बेखौ बैसागो मागिनाय होनना बुङो बेबायदि जों बैसागो मागिनाय जायो आरो दा बेनिफ्राय जोंहा औ बेनिफ्राय जोंहा बेयाव औ नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बैसागुखौ नोंथाङा जेरैहाय बुंदो जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो बानायो आरो थारमाने ए बैसा हिनजावसाफोरा माने दखना गोमो बेबायादिनो जोमग्रा गोजा बेबादिनो गोजा गस्ला बेफोरबदि गानना आरो हौवासाफोराबो बेबायादिनो ओ गस्ला गुफुर बेबादि बिदिनो गामसा गोथां आरनाइआरि लाना माने जोबोरैनो माने गावजों गाव खुगाजों खुगा गोदोनि बादिनो मेथाइ खनलायनानै ओ बेबादि मोसानायखौ नुनो नुनो मोनो आरो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा गोबां आगजु दामग्रा देग्रा दामजुफोर दंखायो नङा होनबा? ओ जेरैहाय खाम सिफुं, जथा, सेरजा बेबायदिनो ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरो औवाजों बानायनाय थरखायाथ माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो बियो दासिमहालागै सोलिबोगासिनो दङ आरो।
औ नोंगौ।
थेवब्लाबो मानोे जोंहा दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागोजों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गोदो जों अबेबा दंफांनि साया अबेबा बा जेनेबा लांदां फोथार बेफोराव माने गासिबो माने ज ज जालायनानै जोंङो माने गावजों गाव खुगाजों खुगा बेबादिनो ओ जोबोद माने गोसो गोसोना रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ
थाङोब्ला आथिखालाव माने खायफा खायफाखौ गोबांखौनो नुनो मोना खायफा खायफाखौ नुनो मोनो जे बांसिन माने टेब रेकर्डिं एडअ' बेफोरजों माने टेब बेफोर मबाइल बेफोरनि गेजेरजों माने जोङो बैसागो मागिनायखौ नुनो मोनो आर ना आथिखालाव खायफा खायफा सुबुंफोरखौ बेजों लोगोसे आरो जोंहा माने बैसागो जजों लोब्बा लानानै माने जोंहा बेबायदिनो बैसागो फांसन एबा बैसागो बेबायदिनो बैसागो फांसनफोरखौ खुंनाय जायो आरोना ओ आथिखालनि माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बेफोरखौ खुंनाय जायो अब्लाबो माने जोंहा बेफोरनिफ्राय गोबां गियानफोरबो मोननो हायो आरो। बुंनो थांयोब्ला बेयाव थुनलाइारि बार रायज्लायनाय बेजों लोगोसे आरिमुवारि जेरै अ हरखा बुंनाय बादाय्लायनाय सावगारि बोना खारनाय गेलेनाय गासैखौबो थुनलाइयारि बेफोरखौ होनाय जायो आरो ना बेफोरावबो जोंहा सासे उन्दै गथ'साया माने गोबां माने साहस मोनो जेनेबा गावनि रथि रोंगौथिखौ देखायनो हायो बेफोरनिफ्रायबो जोंहा औ गियान मोननो हायो आरो ना। माने अब्ला माने बेफोरो दाबावैसे सोमजिनाय माने जोंहा गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि नेम बेफोरबायदि रुल्स बेफोरबायदि गैयामोन आरोना आथिखालावसो बि माने बिदि फांसनफोरा औ दा बावैसो खुंजानाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि ओ जेनेबा बेबादि खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो जोंनि नैबे ओनसोलावबो बेखौ खुंनाय जायो। आरो बे खौ खुंनायनि गुबै जाहोन आरो ओंथियाबो बेनो जितु जों हा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा ओ इयुनाव माने गावखौनो सासे गोरों हिसाबै बा सासे रोंगौथि गोनां होननानै दिन्थिफुङो सुबुंनि सिगाङां गाव आरो लोगोसेनो बेवहाय जोङो बिसोरनि जिथु गोसो सिङाव थाखुमानाय जे रोंगौथिखौबो बेयाव दि दिन्थिफुंनाय जायो औ लोगोसे आरो बिसोरनि खारनाय। बारनाय जिथु मोनसे खेलायावबो बिसोरखौ बाहागो लाफैनो उननि उननि गिदिर खेलायाव बाहागो लाहैनो। बिसोरखौ खाबु मोनथों होननानै औ बिसोरखौ खाबु मोनथों होननानै‌। खौ जोङो होनाय जायो लोगोसेनो। देबदो हारिमु दामनाय देनायबो जोंहा लाफानाय जायो। जायखौ औ। जायखौ जोंनि नैबे ओनसोलावबो दा आथिखालाव गोबाङानो बेबायादि दामनाय देनायनि सायाव गोबां जौगाबायबो। दा थिग बेबादिनो ओ। जोंनि नैबे। बे ओनसोलनि लाइमोनफोराबो इयुनाव बेबादि गोजौ थाखोआव मोनहैनो हाथों बा बेसोरनिफ्राय सोलोंथाइ लालांनो हाथों। बेखौ नायनानै। ओ जोंनि नैबे गामियारिया बेबायदि फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बेयाव गोबां। ओ जोंहा आलासि। लिंहरनाय जायो जेरैहाय बोसोनहोगिरि मोजां औ। थुनलाइनि। सुबुंफोरखौ लिंहरनाय जायो। थिग बेबादिनो। मोजां मोजां मोनसे बोसोन होलांगिरिफोरखौ जों लिंहरो। बेबायदिनो जोङो। फांसनखौ ओ खुंनाय जायो आरो बे बेनि थाखायनो दा अब्ला नोंथां समथ' जोंना जाबाय नङा होमबा।
औ औ नोंथां औ।
नोंथांनिफ्राय जिथु बैसागोनि गोबां खोथा। खोथा मिथिना मोनबाय आरो। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम। गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनबाय दिनैनि बे सावरायलायनायाव बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।